खुलुमबाय औ नोंथां
आं नोंथांजों माखासे गोनांथार बाथ्रा सावरायनो सानदों नोंथां
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां औ हागोन दे नोंथां
औ आङो नोंथांजों ओ बिरखं एबा उरां जाहाजनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों। नोंथाङा बिदिब्ला खोनासंलांदो।
औ जागोन दे नोंथां।
उरां जाहाज एबा बिरखंङा ओ रोखोमसे
दावबायग्रा एबा बेखौ मा होननानै बुंगोन नोंथां हान्था मेलानि मोनसे राहा। आरो आ थिखालाव बियो जोबोद मुंदांखासिन आरो ओ बानजाथावसिन सुबिदा गोनांसिन
बेबायदि मोनसे रोगाथाइनि राहा।
औ।
बे बिरखंखौ जिगुजौ माइथायाव आमेरिकानि सानै बिदा फंबाय आ बिखौ दिहुनदोंमोन। बिसोरनि मुङा जाहैबाय उइपायार उइलबार राइट आरो अरबिल राइट्स।
औ।
बिथांमोनहा बे बिरखंखौ दिहुनदोंमोन आं बिथांमोननि दिहुननायनि सोमोन्दै लासैनो खोन बुंलांगोन नोंथां।
औ।
बिरखंङा बिरग्रा मोनसे ओ दावबायदिङा अख्राङाव दाउफोरबादि बियो ओ बिरो। सिगां समाव बेखौ दंफां आरो सोरजों ओ बानायनाय जायोमोन आरो जोबोद ओ जाब्बा जुब्बामोन आरो नोंथां। नाथाय दानिया बेखौ ओ मोजां धाथु जेरै इसपात आरो एलुमिनियाम बायदिजों बानायनाय जासै। बे बिरखंआ गुबुन गुबुन हाबा मावग्रा गुबुन गुबुन बाहागो दं। बेनि सिङाव गुवार लांदां जायगा दं। बेयाव गाखोग्राफोरखौ फज'नाय जायो आरो बेसादफोर दोननाय जायो। आरो सालायग्रा पाइलट पाइलटनि थाखाय गुबुन दाबसे आलादा खटार दं। बे खथायानो मेचिन आरो गुबुन गुबुन ओ माखासे बाहागो बेफोर थायो पाइलटआ बेफोर फोरनि हेफाजाबजों ओ बेसे गोजौ आरो बेसे गो-गोबारै बिरदों बेखौ हमनो हायो। फाइलटआ बाग्रा थावनि आरो कन्ट्रल रुमजों सोमोन्दो लाखिबाय थानो हायो गुबुन मावथि हान्जानि थाखाय आलादा खथा मोनसे थाबावो नोंथां। बे मावथि हान्जायाव सरासनस्रा इन्जिनियार लोगो पाइलट आरो हस्टेसफोर थायो। बिसोरनि हाबाया बिरखं गाखोग्रा आरो माल माथाफोरनि सायाव नोजोर लाखिनाय बे नोंथां।
औ।
बे बिरखंखौ
पेट्रलजों खारहोनाय जायो नोंथां। पेट्रल जनजाग्रा मुवाखौ बाहायनाय जायो। बिरखंआ ओ गोबां बेखौ आथिखालाव फोसाबनाय जाबाय। उम आथिखालाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बिरख खं दंसै। खायसे बिरखङा सोदोबनिख्रुइबो थाम गुन बारा गोबारै बिरनो हायो नोंथां। बेनि ओ सोदोबथिया बेनोदि सेकेनफायाव थामरोजा थामजौ द'जि फुट बिरनो हायो। खायसे बिरखंआ खेबफायाव सा स्निजौ गाखोग्रा लांनो हायो नोंथां।
जेट आरो दावहानि बिरखंफ्रा जोबोद गोजौजों बेसेबा गोबारै बिरलांनो हायो। रकेटफ्राबो रोखोमसे बिरखंबादिनो नोंथां। जेट आरो रकेटफ्रा मानसिखौ अखाफोर आरो गुबुन गुबुन ग्रह ग्रहसाफ्राव लांनो हाबाय। बेखौ बयबो सिमान लानांगोनदि बिरखंआ बिगियाननि मोनसे सोमोनांथाव दान। बेसेबा गोबावनिफ्रायनो मानसिया ओ दाउफोरबादि अख्राङाव बिरबायनो नाजा जादोंमोन। बेफोरखौ गुबुन गुबुन सल'बाथा बिजाबफोराव ओ नुनो थाङो। जे मानसिफ्रा ओ हाजो थिखिनियाव थानानै गावसोरनि मोदोमाव दावगां लागायनानै बिसोरो बिरनो नाजाबायदोंमोन नाथाय बे बेयो जाथाव जायाखैमोन। बेनि थाखाय बिसोरो माखासे मानि सुबुंफ्रा बेबायदिनो थैनो गोनां जादोंमोन नाथाय राइट बिदा फंबाय ओ सानैया बे हाबिलासखौ जाफुंहोदोंमोन राइट बिदा फंबाय सानै होननानै बुङोब्ला उइल बार राइट आरो अल अर बिल राइट बिसोर बिदा फंबाय सानैनि ज मुंखौ जोङो मिथिनाय जायो बिरखंआ जादों हान्थिनायनि गोख्रैसिन राहा सम आरो ओ
अख्रांखौ
जै खालामनायाव बियो मानसिखौ मदद खालामदों नाथाय दुखु मोनथाव बाथ्रा दि बे बेनोदि आथिखालाव बिरखंखौ मानसि नोगोर आरो गामिफोर फोजोबस्रांनो दावहाफ्रावसो बाहायनाय जासै। बेखौथ' आथिखालाव नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ
औ
आथिखालाव बे बिरखंखौ माखासे गाज्रि खामानिफ्रावसो। बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो हादर जों हादर जुजिलायनाय बेफोरबायदियावसो बाहायनो नुनो मोनसै। दोम। उइलबार राइट आरो अल वार राइट बिदा फंबाय सानैया। गिबियाव बिसोरो साइकेलनिसो। बेबायदि दखान दङमोन जाहैदों नोंथां आरो बेनि ओ्रनो बिसोरो जागायजेनदों। दा आं बे गुसुं समाव एसेबां मानि फोरमायजोबनो हाया नोंथां। आं बेखिनिखौनो आं नोंथांनो फोरमायनाय जाबाय नोंथाङाबो। आंनि बादिे रोंगौथि जेखौ दङ बेनि सायाव नोंथाङाबो। आंनो अन्नानै फोरमायदों।
औ। आङो नोंथांजों आबादनि थाखाय हा सायख'नाय बर'फोरनि बेखौ नोंथांनो फोरमायनो नागिरदों आरो। ओमफ्राय दानिया सावरायनो हागोन ना आं नोंथांजों।
औ नोंथां हागोन नोंथाङा सावरायदो बिदिब्ला
औ। माइ आबादानो जाबाय बर'फोरनि थांनानै थानायनि थाखाय गुबै गाहाय राहा आरो। आबादानो बर'फोरनि मोनसे गाहाय राहा थांना थानायनि बिनि थाखायनो बर'फोरा। गिबि गिबियावनो माइ आबादनि थाखाय मोजां हा सायख'नानै मोननायनि उनावसो न' लुनायनि बाथ्राखौ सानो आरो। बर'फ्रा बेनिखायनो माइ आबादनि थाखाय। गाहाम जानाय आरजाथाव हा साय। ख'नो थाखाय मोननै रोखोमनि मिथिंगायारि गुन एबा आखुथायाइनि हेफाजाब लानाय जायो आरो बर'फोरा बेनो जाहैबाय फार्स्टाव। जेनेबा सेथि थाखोनि हाया जाहैबाय दिं दिंङा मुंनि मोनसे रोखोमनि हाग्रा थाख फोरनि उन्दै बिफां दं। बे हाग्रा जेरा ओम जेराव रायजो एबा सिङाव रज'नानै दंखायो बे फ्र बे फोथारखौ माइ आबादनि थाखाय अरायबो मावजायि फोथार होननानै साननानै लानाय जायो आरो बर'फ्रा। बिनिखायनो सरासनस्रायै बे हारिनि लाइफाङा दैजों हाजों जेलदेबदेब जानानै थानाय जायगायाव रज'यो बे थाखोनि हाखौ बर'खौ बर'फोरा खानजिना हा थामहिनबा अरायथा नङनि हा होननानै बुंनाय जायो आरो। बेयाव बिनिखायनो बेयाव गिबि हाखौ सायख'नानै लानाय जायो आरो नैथि थाखोनि हाया जाहैबाय गोथौ हाब्रां गोनां दैमा एबा दैसाफोरनि बोहैनाय सेरनि फोथारनि हाया साव स्राव स्राव हा जायोब्ला बे हाया माइ आबादनि थाखाय गाहाम होननानै सायख'नानै लानाय जायो आरो बर'आ बर'फोरनिया ओ थाखायब्ला बर' फोरनि थाखायब्ला आरो माइ आबादनि थाखाय नांगौ जानाय फोथारनि दै आरो हा सावनायनि हासारा हानि गब्लंफोरजों सोरखिनानै खाथियाव थानाय गोथौ हाब्रांनि दैमा एबा दैसानि गोग्लैहैयो आरो जायनि थाखाय बे हानि माइ आबादा हासार आरो दैनि आंखालाव ओ दैनि आंखालाव रानलांजोबनोबो हागौ आरो बे थाखोनि हाखौ बर' बर'फोरा जोमगार जोमगारा एबा जोमनि हाखर होननानैबो बुङो आरो बेबायदि हायाव आबाद मावग्राया उखैनानै थैनांनायनि अनगायैबो गुबुन जेबो राहा गैया होननानै साननानै लानाय जायो आरो बर'फ्रा बिनिफ्राय जों मिथिना मोनोदि सुबुङा न'खौ गोजोरै फोथांनानै लाखिनो थाखाय मिथिंगाजों बेसेबांदि जुजिनां जुजिबाय थादों जायनि थाखाय मिथिंगा आरो हा हुनि ओम गियान मिथियै लेखा रोङै आबादारिफोरा सुबुंनि खोनाबोनाय एबा फोथायनायनि सायाव सोनारनानै मोजां थाखोनि हाखौ सायख'ना सायख'बाय थाबोदों आरो गोदोनिफ्रायनो दासिमबो माखासे नुनो मोनो बेखौ आथिखालनि हायाव दै ओ जगायनायनि फ्रायनो हानि मोजां गाज्रिखौ थिरांथा खालामनाय जायो आरो जेरै सो सोरोबदारिया आरो जाम्फैदारिया बिदि दैज्लां बोथोराव अखा हादैजों माइ आबाद मावनाय हाखौ सोदोबदारिया होननानै बुंनाय जायो आरो बर'फोरा ओ दंग' एबा जाम्फैनिफ्राय दै दैखांनानै आबाद मावनाय हाखौ जामफैदारिया होननानैबो बुंनाय जायो आरो बर'फ्रा बेबायदि होनो हानि मोजां गाज्रिखौ मिथिया लासे माइ आबाद मावनानै खहा जानायनि मेहेर गोनां सुबुं मेथाइ खोनानो मोननाय जायो आरो गोदो बेनिफ्रायनो खुगाजों खुगा सोलिबोनाय बे सुबुं मेथाइयानो जाहैबाय हा लादोंमोन अग्निखना मोसौ बायदोंमोन गंमेना जाम्फाइ दारिया दारिया उ माइ गायनाया दाउ जालांबाय अमा जालांबाय माखौ जाबावनो आलंलै माखौ जाबावनो आलं बेबायदि मेथाइ दङ'मोन आरो बर'फोरनियावहाय बेबायदि सुबुं मेथाइआ खुगाजों खुगा सोलिबोबाय थादोंमोन आरो बे सुबुं मेथाइआव आलं होननाया बिसिखौ बुंनाय जायो आरो जेनेबा फिसाया बिसि खौ एदावनानै बुंनाय बाथ्रा आरो बे मिथाइआ बेखौ फोरमायदो आरो बे सुबुं मेथाइनि गेजेरजों जों गोदोनि समनि मिथिंगायारि भुमखौराङारि हालोद एबा थासारिनि थासारिनि बाथ्राखौ मोन्थिनो मोननाय जायो आरो बर'फोरनि गेजेराव गंमेना हालुवा मोसौ गामिनि अग्नि खनाथिं माइ आबादनि दुब्लिया न'खरनि थाखाय गाहाम नङा होननानै बुंनाय बाथ्रा दं आरो बिनि ओंथिया जादों गं मेना मोसौखौ जेरैब्लाबो गङाव खाब थानानै दोननो हाया अग्नि खनानि माइ दुब्लियाव दंग'नि दैया समानै मोनजोबबा जायनि थाखाय दै एबा दंग' सेरनि माइ आबादखौल' मोननायनि मिजिं थायो आरो बेखौनो गोदोनि समनि हाग्रा बंग्रा बुंफबनाय दै गोथौ सेराव हाग्रानि जुनार आरो दाावमा दाउसाफोरा माइ आबादफोरखौ जालाङोमोन आरो गोदोनि समाव नाथाय दा बयबो सोलोंथाइ मोननायजों लोगोस